खोनादों
ओ नोंथांङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दोंङो
ओ आं ओरैनो दा जिरायनानै दं नोंथां
दा आंङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे आं नोंथांजों लोगोसे जोंनि आसामाव माबादि दै दैबाना जायो बेनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ औ औ
नोंथांङा जुदि एसे सम होनो हागोनब्ला आं सावरायगौ मोना आरो नोंथांजों लोगोसे
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ दा जोंङो आसामनि दैबाना होनोब्ला गुबैयै जोंङो जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ माने सोहोर ओनसोलाव जोंङो बांसिन दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ औ
मा होनोब्ला जेरैहाय जोंनि खाथिनि जे नलबारि एबा गुवा टि सोहोराव जायोब्लानो गोबां दैबाना गिदिर जानायखौ नुनो मोनो दा बिनि जाहोना जे बैफोर लामाफोराव थानाय जेरै जेरै नाला बैफोर माने हेथे जाजोबनाय दा बैफोर मानिफ्राय हेथे जायो होनोब्ला दा बै सोहोराव थानाय सुबुंफोरा गावनि बे दाखोर दालाफोरखौ जोंङो मोजांङै डासबिनाव दोनालासिनो जोंङो ओ जानला मानला गारनानै दोनो एबा जोंनि नांङि मुवा बेसादफोरखौ माने जोंङो दा थाखायनो माने ओ जोंनि जे ना द्रिन दै गलांग्रा बायदिफोरा माने हेथेजोबनानै दंङो दा बे जोंहा एसे दै हाब्लानो माने दै बाना जानाय खौ नुनो मोनदों आरो जेरै जे लामाया जुदि जोंहा लोम जुबना थायोब्ला अब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय गोबां ओ मोगा मोगिनि खोनादों मानो होनोब्ला जोंङो जे जोंनि फरायसा एबा जोंनि ओ अफिस एबा माबा मोनसे खामानियाव थांनोब्ला माने जोंनो हान्था मेलाायनि राहाखौ मोजां नांगौ आरो। दा बेनि बेलेग नङा जोंहा दै बानाया माने मिथिंगायारि सम्पद नाथाय जोंङो नुनो मोनदों माने दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां मिथिंगानिसो खहा जानाय खौ नुनो मोनदों आरो बे जोंनि गामि ओनसोलाव दैबाना जानानै थाबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि जेरै जोंङो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद थायो नालाय नोंथां
औ औ औ
बे माइ आबादा बे दै बानाजों माने लोमसावनानै थाबाय थायोब्ला एबा बेखौ जोंङो माने दैखौ जों सारगारोनालाय दैबाना जायोब्ला बे आबादा माने जोबोद खहा जायो आरो मानोना बे जोंनि माइ आबादा ओ एसे बिबांनिबो नाङा एबा खम बिबांनिबो नाङा आरो माने बिनि दैखौ दा बेनि थाखायनो जों आबाद फोथाव दैबाना जायोब्लाबो जोंनि आबादा गोबां खहा जायो आरो।
औ औ
गामि ओनसोलनि बे लामा सामाफोरा माने दैबाना जायोब्ला खुरखानानै गायनायखौ जों नुनो मोनो अब्लाना जों थांलाय फैलायनि थाखाय राहाया गोबां ओं जेरै जोंङो बे जोंनि गामि ओनसोलनि गथ'फोरा फरायसालियाव थांङोब्ला माने जोंङो थांनो हाया दैबाना जाबाय थायोब्ला
औ औ
दा बिबदिनो जेरै सोहोर ओनसोलाव दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जे दाखोर दाला एबा केमि केल जोंनि जेरै बिदुंफोरा माने बै दैफोराव गोसारनानै थायो माने दुबलि फोराव गोसारनानै थायोब्ला अब्ला जुदि माब्लाबा समाव माने दैबाना जायोब्ला बैफोर दाखोर दालाया जोंनि दैबानानि गेजेरजों माने ओ गोसारला फैयो आरो। अब्ला बै जोंनि दाखोर दाला एबा बैयाव जोंनि देहानि खहा जानो हानाय ए माने बेफोरा जोंनि थाग्रा खुलिसिम फैयो आरो दैबानानि गेजेरजों अ खायसे सुबुंफोरा माने गोबां बायदिसिना बेराम जानायखौ नुनो मोनो जेरै करेला मेलेरिया बायदि रोखोमनि दा बेनि गेजेराव जेरै ओ गाहाय ओनसोलाव माने दैबाना जानाया जोबोद ओ गिनांगौ आरो मानोना जों गाहाय ओनसोलाव माने एसे अखा हाब्लानो जमा जाना थायो दा बेनि थाखाय जोंनि न' बाङा लोमसावनानै थायो। आरो बेनि गेजेरजों जेरै जोंङो न'आव फिसिनाय औ बोरमा बैफोर जुनारफोरा माने ओ खहा जायो आरो जोंहा ओ गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनबोदों दा सम्पद जोङो दैबाना दैबानानि गेजेरजों जोङो मुलाम्फा जादों होननो थाङोब्ला जेरैहाय दाबसे जायगायाव दुगैयो ओ हाखार गैया एबा खरान हा दा बैफोरबायदि जागायाव मिथिंगानि मोनसे ओ जाब्रबथायनि थाखाय बैआव माब्ला जुदि दैबाना जायोब्ला अब्ला ओ दाबसे जायगानि हासार गोनां हाया माने बैफोर जायगाफोराव फैना गोसार लां
औ औ
अब्ला ना माने बै जागाया जे दासिम खरां हा एबा बैयाव जेबो आबादानो जायामोन अब्ला गुबुननिफ्राय फैनाय हागारफोरा बेयाव हायाव गोरोबना फैना माने बि हाया हासार गोनां एबा आबाद मावनो हानायाव जायो आरो दा बिदिनो बैयो बैफोर जाथाय जानायखौ जोङो खम जानाय नुनो मोनो मानोना बियो मिथिंगा आरि जाथायनि गेजेरजोंसो जायो नालाय नोंथां
औ औ
दा बिब्दिनो जोङो खहा जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जोंहा ओ जेरै ओ हाजो ओनसोलाव जे दैआ बांद्राय जानानै थाबाय थायोब्ला अब्ला बैफोर हा खि हानानै थायो दा जाहोनाव जे बै गिसि खानाय हाया माने ओ लासै लासैनो खुरखानो हमो अब्ला ओ जोंनि सुबुंफोरा जुदि बैफोर हाजो एबा बैफोर हायेनाव बेरायनो थांब्ला माने माब्लाबा समाव बै हागिसि खानाया माने गोग्लैना होयो आरो दा गोग्लैना होनानै इसिबां खहा जायोबा जिउ गोमानो गोनां जायो
औ औ
बिदिनो गोबां जायो आरो नोंथां दा नोंथांआबो नोंथांनि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि गामिफोराव माबादि दैबाना जानानै मोगा मोगि जानो गोनां जादों नोंथांआ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंना गुबैयैनो दैबाना जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय अखा हानाय बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोंना दै बानाया जायो ओ बे दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि खहा जायो जेरै ओ जेब्ला ओ बे दैबानाफोरा ओ ओ बुंफबनानै जोंनि न' बांफोरखौ लोमसावोब्ला जोंहा थानो गैयै थानो थाखाय जायगा गैया जायो आरो लोगोसेनो जोंनि फिसिजानाय ओ जिब जुनार दाउ दाउ आ आरिफोरा ओ थानो गैया जायो थानो थाखाय जोंहा गैया जायो गुबैयै जों दैबानाखौ जानाय नुयोदि ओ ओ दैमा खाथि एबा दैसा खाथि दैमा दैसा खाथिफोरनि ओ खाथिआव जों बांसिन दैखौ जानाय नुयो बे दै बानाखौ जानाय नुयो मानो होनोबा ओ बांद्राय ओ अखा हायोब्ला जों जोंनि जा साखाथिनि ओ जा ओ भुटान रायजो ओ बेआव बेनिफ्राय ओ बे ओजोंहाय बांद्राय अखा हायोै जेला बेनिफ्राय दैफोरखौ हगार हरोब्ला जोंना जेरै नै ओ खाथिनिनो फाग्ला दैमा बे फाग्ला दैमायाव ओ दैआ बाराय जोब फैयो बाराय फैनानै जोंनि साखाथिनि जा गामिफोर थायो बेफोराव गोबां ओ दैबाना जानानै सिलिंखार बिलिंखार खालामनायखौ जोङो नुबोगासिनो दं ओ जेरैहाय नै दैबाना जानायनि जाहोनाव ओ गोबां खहा जायो जेरै जोंना जानाय लोंनायनि थाखाय ओ गोबां खहा जायो आरो लोगोसेनो आबादफोरनि खहा लोगोसेनो जेरै जिब जुनारफोरा ओ बोहैलांफायो लोगोसेनो गोबां बेफोरबायसानो खहा जाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो ना
औ
मोनसे ओ जायगायाव दैबाना जायोब्ला बे जायगानि ओ सुबुंफोरनि थाखाय गोबां जेंना जायो आरो लोगोसेनो बे दै जों जोङो गोबां बेरामारिफोरखौ फायफानायखौ नुयो जेरै कलेरा बेराम ओ जेरै खिनाय गोबानाय जानाय आरि बेरामफोरबो फैफायो लोगोसेनो बे दैबानानि जाहोनाव गोबां रोखोमनि ओ थाम्फै ओ उजियो जेला बे उजिनाय थाम्फबिफोरा सुबुंफोरखौ अरोबा जोङो बेरेला बेराम जानायखौबो जों नुयो लोगोसेनो बे दैबाना जायोब्ला जोंना जेरै आबादफोरा माइया जोंना दैज्लां बोथोराव गुबैयै ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो जेला जेब्ला बे ओ दै बानाया जागोन अब्ला जों बे माइ आबाद खौ मावनोबो हाया ओ आरो लोगोसेनो जेब्ला मावखानाय उनाव जेब्ला दैबाना जाना होयो अब्ला बे माइ आबाद खौ सिलिंखार बिलिंखार खालामो आरोना
औ
लोगोसेनो ओ बे दैबानाया गोबां ओ खहा खालामनायसो ओ खहा खालामनायखौ नुयो जोङो जेरै आरो लोगोसेनो खवानि गेजेरजों जों आबादारिफोरनि थाखाय ओ जेरै दैमा दै साखाथिनि आबादारिफोरनि थाखाय बेयो मोजांबो खालामो मानो होनोबा बे दैबानाजों लोगोसे गोबां हासारानि ओ ओ बुस्थुफोर फैफानानै बे हाफोराव गालांनायनि जेरा ज बेयाव हासारा जेब्ला थायो अब्ला बेयाव जुदि जोङो ओ मायबाफोर जेरै मैगं थाइगं आरि गायो एबा अबाना जोंना बे आबादफोरा जोबोद मोजां जानायखौ जों नुयो आरोना
औ
लोगोसेनो बे दैबाना जानायनि जाहोनाव जोंना जेरै ओ फरायसालिफोराबो गथ'फोरा फरायसालियाव गथ'फोरा फरायसालियाव थांनो थाखायबो गोबां उसुबिदा जायो
औ
आरो गोबां ओ सुबुंफोरा ओ मानो मा होनो बेखौ फरा दैबाना जानायनि जाहोनाव बिसोरो थानो जायगा गैया जायो आरो लोगोसे जानाय लोंनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायनिबो गोबां ओ जेंना जानो मोनो ओ बेनि थाखाय जोंनो आसाम सरका मोनसे आयेन ओ। मोनसे आफाद दानानै होदों आरो ना जाय दैबाना जानायफोरखौ ओ हेफाजाब होनो थाखाय जेरै। बिसोरो गामि गामिफोरनिफ्राय बिसोरनो जायखि। जेयाबो ओ दैबाना जाजानाय सुबुंफोरनो गोनांथि जानाय जेरै। जानाय लोंनाय नङाब्लाबो जेरै गाननाय जोमनाय आरिफोरखौ। लांफैनायखौ एबा जों हैनायफोरखौबो नुनो मोनो आरोना। हरबाय सानो दे होमबा। अ नोंथां ओ जोंना समाबो थौबाय।
औ ओ नोंथाङाबो जा दै बानानि सोमोन्दै बुंबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।
औ औ दे गोजोनथों।